औ खोनादों नोंथां
औ दा नोंथांनो आं फन हरनायनि जाहोना बेनो आं नोंथांजों दा बर'नि जोंनि माखासे गाननाय जोमनायनि सोमोन्दै सावरायनो थाखाय हरनाय जादों नोंथाङा दा फ्रि ना
औ आं फ्रियैनो दं
औ दा होमबा सावरायनो हागोन ना नोंथांजों
औ हागोन दे नोंथाङा जागायजेनदो
बा आं जागायनोसै दा जोंनि बर'नि गाननाय-जोमनायनि सोमोन्दै होनोब्लाथ' गोबां मोजां-मोजां समायना-समायना गाननाय-जोमनाय दं दा जों बर'नि माथानि माइदिनि बा इन्दिनि सिफोरखौ जों गाननानै जोबोद मोजां मोनो नङा होमबा नों -थां औ दा जोंना आर'नाइ आर'नाइ लायोबाबोथ' जोबोद समायना नुयो नङा होमबा नोंथां
नंगौ औ
बेफोरखौ दानाय लुनायफोरा गोबां खम जानो हमदों नोंथाङा। नोंथाङा बेनि सायाव मा बुंनो सानदों?
दानाय लुनायाथ' गोबां खम जानो हरदों हमदों, दानि दिनावथ' गोबां बांसिनानो मेसिनजोंसो दायो। आंनिबाथ' दानाय लुनायखौ जोङो गारनो नाङा। गावनो गाव दायै लुयै गानोबा एस एसे मोजांसिन जाहैयो। जिहेथु जोंनि गोदोनि आबै आबौफ्राबो गावनो दानाय लु यै गानोमोन नालाय। बिनि थाखायनो गाव दाना लुनानै गाननो हायोबा मोजां आं बेखो सानो आरो नोंथाङा मा सानो?
आंबो बेखौनो सानो नोंथां। दा जोंनि जि दाना लुनानै गाननो हायोबाथ' जोबोद मोजां। दा जोंनि गोदो आबौ आबैनि दिनावथ' गोदो आबै आबौआनो दाजोबोमोन। निजेनि हारिनि गाननाय जोमनायखौ। दाथ' जोंनि हारिनि दानाय लुनाया जोबोद खमायनो हम हमबाय । ओमफ्राय गाननाय जोमनायफोरखौ गोबाङानो दानो हमबाय। नङा होमबा नोंथां? दा होमब्ला जोंहा दा ग माइदि होनाय दख'नाफोरखौ गाननो मोनबा जोबोद मोजां मोनो, नङा होमबा । नोंथां? समायना रमायनाबो नुयो। गाननायजों लोगोसे, दा जों सिल्कनि बा पाटनि होनोब्ला जोंहा एसेबां जोंनि बर' हारिनि नोंद्राया नालाय। जों मोजां मोना आरोखि।
औ औ नोंगौ।
पातनि होनबोला मोजां मोनो आरो दा जों आर'नाइ होनोब्लाथ' जोङो आर'नाइखौ न'आवनो दाना लानो हायो आर'नाइ फास्रा, आर'नाइ
नंगौ।
फालि फिसाखौ। दा जोङो आर'नाइ फास्राखौ दानोब्ला जोङो जों फासावनो आर'नाइनि थाखाय खुन्दुंखौ लाबना नांग्रोनांगोन।
औ।
औ आर'नाइफोरनि खुन्दुंखौ लाबोनानै जोङो मा खालारनि दानो जों बे खाालार खौ लाबोनानै जों सोंना लाग्रोनाय जायो आरोना। नोंथां।औ दा जों आर'नाइ बाय खौ सोंना लानानै नो सो खनना लाग्रोनांगौ जायो। औ बिनि उनाव नो सो खन खांनानै जोङो साल खुन्थियाव लाबोनाय जायो आरो आर'नाइ दानो थाखाय। दा जोङो सालखुन्थायाव लाबोनानै बे आर'नाइखौ आगर एरनांगौ जायो आरो हाजो आगर। हाजो आगर बुङो बेखौ। दोंना दा आर'नायाव हाजो हागर जिहेतु मुंदांखा हाजो आगर होनांगौ जायो। बेनिखायनो जोङो आर'नायाव हाजो आगर होनाय जायो आरो। दा जोङो जिं जिङाव आर'नाइ जिं जिङाव जोङो फास्रायाव आर'नाइखौ होजोबो आरो आर'नाइ आगर खौ। गेजेराव जोङो बिदिनो बेलेग आगर बिबार होयो आरोखि।
औ।
औ दाथ' जों बेखौ दायोब्ला जोङो बारा सम नाङा जोंनो बेखौ दाखांनो। जों सानथामफोरावनो दाखाङो आरो साननैयावबो दाखां नों दा नों दानायजों लोगोसे आरो। औ दा जोंनि गाननाय जोमनाय होनोब्लाथ' जों आर'नाइखौबो दानो हायो।जों दा गामसा गामसाखौबोथ' जोङो निजिनो दानानै गाननो हायो निजि दानानै माथानि बा मास्राइसनि जों जिहेथु निजि दाब ब्ला मोजांसिन जायो नालाय जों मास्रा मास्राइसनिखौ दानानै गाननो हायो आरो दा जों दख'नाखौबोथ' जोङो निजिनो माइदि होनानै आरामनो दाना गाननो हायो नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ
औ बेनिखायनो माने मा दख'ना खौ जोङो मायदि होनानै आरामनो दाना गा गाननांगौ जायो आरो इन्दि सि होनोब्लाथ' इन्दि सिया मानिफ्राय फैयो नोंथाङा एसे खोन्थानो हागोन नामा
इन्दिसियाथ' बे एम्फौ लाथानिफ्राय जायो एम्फौ लाथाया फिथोब थोबनानै जेब्ला फिथोब थोबो अब्ला एम्फौ लाथाखौ जोङो एम्फौखौ बख'नानै बेखौ जों दै गुदुङाव
औ
जों बेखौ मा होनोमोन बे इन्दि खुन्दुं माबाग्राखौ र' एसे आं बावगारबाय बेखौ खौ बेहा बेहाय माबायै माबायै खुन्दुंखौ बानायना लानाय जायो आरोखि थावख्रि औ औ औ थावख्रियाव नोंथाङा दानाय लुनायखौ एसे एसे जि जिफोरखौ दा दानो रोङो नामा बिनि बिखय एसे
औ दाथ' दानाय लुनाय होनोब्ला दानोथ' रोंगौ एसे एनै रोंगौ आरो एसेबांबो रोङा औ दाथ' आर'नाइफोरखौ जों दानो रोङो होननायानो खौ इन्दि सिफोरखौबो जोङो निजिनो दानानै गानो आरो
औ
औ दा जिहेतु इन्दि सिखौ जोङो फुलाथाननिफ्राय मोनो होनना मिथिनाय जायो दा जों इन्दि सिखौ एम्फौ लाथानिफ्राय माबानानै थावख्रि लुखांनानै थावख्रि लुखांनायनि उनाव बेखौ सानांगौ आरो थावख्रि लुखांनानै खुन्दुं जायोब्ला जोङो बेखौ दोन सानांगौ आरो सानांगौ माने फार्स्टआव माइदि होग्रोनांगौबो जायो आरो इन्दि सियाव औ इन्दि सियाव खुन्दुुंआव मायदि खौ नोङो माइदि होनो थाखाय जोंनो माइरंखौ नांगौ जायो माइरंखौ माइरंखौ जों ओंखामखौ दैखौ बुरजा होनानै माइरंखौ माने गेफे ओंखामखौ संनानै जोङो बे खुन्दुङाव माइदिखौ होनाय जायो आरो सिग्लि सिग्लिनो नांजासिम आरो मार नांजासिम बेनि उनाव माइदिजों जोङो खुन्दुंखौ सुखांना नै बेखौ साफानो बे माइरं माइरं थानायखौ जोङो दास्रि दास्रि दोननांगौ जायो आरो बिनि उनाव सान्दुङाव फोराननांगौ जायो आरो
औ
थांनानै रानब्लाथाय नोङो सानानै बेखौ सोंनाय जायो आरोखि
औ
सोंखांनानै जोङो नोसो खनखांनानै बेबायदिनो जेरै आर'नाइखौ दायो बेबायदिनो दायो आरोखि।
औ।
औ दा नों इन्दि सिखौ जोमग्राबो दानो हायो बा उल जि स्टिलबो दानो हायो।
औ।
दा नों इन्दि सिनि कट गस्लाबो गाननानै सुनानै गान्नो हायो। औ हौवासाफोरनि थाखाय। गोबां रोखोमनि माने इन्दि सिजों गान्नाय जोमनाय खालामनो हायो आरो। दा जों आर'नाइखौबो आर'नाइ गस्लाबो बानायनो हायो। जोमग्राबो लानो हायो दा आर'नाइ ब्लाउसबो। सुनानै गान्नो हायो आरो। दानि जुगाव गोदोनि जुगावथ' बेफोरबायदि गान्नाय जोमनाय जायामोन जोंनि आबै आबौनि दिनाव। नाथाय दानि जुगाव गोबां रोखोमनि गुबुन गुबुन स्टायलनि माने बानायनानै गान्नो हायो आरो जोङो दा नोंथाङा आर'नाइ गस्लाखौ गान्नानै बोरै मोनो।
गान्नानैथ' मोजां मोजाङानो मोनो। गुबुन गानबाबो मोजां नुयो।
औ नोंथां।
नोंथाङा दा आर'नाइ गस्लाफोर सुयो नामा।
औ नोंथां आंथ' आर'नाइ गस्ला होनोब्ला मालाबा मालाबा सुयो।
औ।
औ निजिनो सुनानै निजिनो खानो आरो।
औ बेखौ माबोरै माबोरै सुनाय जायो एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ नोंथां दा जोङो आर'न्नाइ गस्ला होनोब्लाथ' जोङो इन्दि सिखौ बे मानसिनि जखाखौ लाग्रोनांगौ बेसे नांगौ।
औ।
खखाखौ लाखांनानै जोङो बेम जिहेथु सिलायग्रा मेसिनाव इन्दि जिखौ माने बे इन्दि जिखौ हाना लाग्रोनांगौ जायो आरो बे मानसिनि जखा हिसाबाव। औ दा जोङो बे मानसिनि जखा हिसाब लानानै सिलायनांगौ आरो इन्दिखौ इन्दि खौ सिलायनानै बे जोंनि आर'न्नाइखौ बेनि आखायाव बा बे गाह गस्लानि गाहाय गोदना बा पकेत बेफोराव होनाय जायो आरो आर'नाइखौ बेफोरबायदि होनानै सिलायनाय जायो आरो आर'नाइ गस्ला खौ औ बारा एस जे गोब्राब नङा बेखौ बानायनाया गोरलैयानो होनज आरो बेबायदिनो बानायो रा आर'नाइ गस्लाखौ। दा जोंनि बे आर'नाइ गस्लाखौ गानोब्ला बेसे समायना रमायना नुयो नङा होम्बा नोंथां। बेनिखायनो जोंनि बर'नि गान्नाय जोमनायखौ जोङो गानोब्ला मोजां आ रो दाथ' जोंनि बर'नि गाननाय जोमनाया गोबां खमायनो हमदों। जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा दाना जोंनि आंगो हारिनि गान्नाय जोमनायखौ खोमालांनो हमजोब्बाय जिहेथु। जों फोथांना लाखिनो थाखाय माने जोंनि हारिनि गान्नाय जोमनायखौ निजिनो दायै दायै गान्नांगौ आरो नोङा होम्बा नों
औ नोंगौ। दे बिदिब्ला नोंथां जोंना समावबो मोनफैबाय।
औ औ दा गाननाय जोमनायनि सोमोन्दै। औ खोनादों नोंथाङा खोनादों ना?
गाननाय जोमनायनि औ गाननाय जोमनायनि सोमोन्दै सावरायनाया समाबो जोंना
औ समाबो जाबाय नोंथांजों माने सावरायनानै जोबोद गोजोननाय थाबाय। औ दा होब्ला नोंथां जोंहा दोनथ'नोसै आरोना।
औ गोजोनाय
औ गोजोननाय थाबाय बिनि बागै सावरायनानै दे होनब्ला ना दोनथ'नोसै औ दे